औ नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदोंमोन नोंथाङा
आं ओरनो जेरना दं नोंथां नोंथांलाय मा
ए आंबो नै ओरैनो जिरनानै दङ नोंथाङा नोंथां खबरफोरालै बोरै
औ मोजाङानो सोलिगासिनो दं नोंथां नोंथांनियालाय
आंनाबो सोलिगासिनो मोजाङैनो जानाय लोंनाय मोनगासिनो टाइम मथे आरो बिदिनो संसार जानायफोरावबो थिगैनो सोलिगासिनो बरथमान जेबो खुनु बिदि गाज्रि गैयाबा बिदिनो खुनु टेनसनफोर बा बिदिनो खुनु जेबो गैया आरोखि मोजाङैनो सोलिगासिनो गसाइनि अननायाव
अ मोजाङानो दे नोंथां
औ ओमफ्राय नोंथां जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नोंथाङा मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां
ओ दिनैहाय आयदा लानाया जादों जे सम्पद बा जोंहा आसामनि सम्पद बा जोंहा आसामाव मा मा मोनो नैबेफोरनि बागै एसे सावरायगोन आरोखि। आंनो एसे फोरमायग्रोनसै नामा औ जोंहा आसामावहाय सम्पद होनोब्लाथ' गोबां सम्फद मोनो जोंहा जे गोबां बे सम्पदफोरनि थाखायबो मुंदांखा जेरै जोंहा गिबियावनो होननो थाङोब्ला साहा साहानि थाखाय गोबां मुंदांखा जोंहा साहा बागाननि थाखाय जोबोरैनो मुंदांखा जोंनि आसामा आरो बिदिनो गोबां जोङो आसाम जोंनि बे साहानिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन हादराव जोंनि साहाखौ हरनायखौ जों नुनो मोनो नुनो मोनो बा बेफोरनि थाखाय जोंखौहाय दा गार्डेन अफ टि होननाबो मिथिया आरो जोंनि आसामखौहाय औ बेफोरनि थाखाय मुंदांखा आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय जों बेफोरबायदि जोंनि नैबे साहाखौहाय हरनायखौहाय जों नुनो मोनो। बिदेशफ्रावहाय गोबां बिदिनो जोंनि साहाखौहाय हरनायखौ नुनो मोनो बा जोंनिफ्राय बेफोरबायदि साहा बागानफोरखौ जों नुनो मोनो इउरपियान फोराव बायो आरो बिदिनो आफ्रिकानफोरा जोंनिफ्राय लाङो जों बेफोरबायदि साहा बागानखौ जों गुबुन गुबुन हादरफोरावहाय फाथाय हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो जोंहा नैथियाव थसेल' गं खानाय गान्दा जे जोंहा काजिरङा हाग्रामायावहाय गोबां बेनि थाखाय थाखायबो जोंहा काजिरङा हाग्रामाया मुंदांखा आरो।
औ।
औ दे जोंहा गोबां गोमोथाव बाथ्रा दि थसेल' गं थानाय गान्दा नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
औ सोरनाबा मोनफ्रोमनाबो जुनारफोरना थनै थनै गं थायो नङा होनब्ला?
उम उम
औ नैबे गान्दाना गान्दानाल' बै नैबे जोंनि जोंनि बे हाग्रामायाव मोननाय गान्दानाल' बोरै थसेल' गङा नै बेखौ गोबां गोमोथाव बाथ्रा आरो। गुबुन गुबुन हादरनि गान्दाफ्रा थनै थनै थनै गं गोनांसो आरोखि जे जोंनि नैबे आसामनि जोंनि गान्दाया थसेल' गंगोनांनि बिनि थाखाय मुंदांखा आरोखि। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन टुरिस्टफोरा जोंनि बेखौ नायफैयो आरोखि गान्दाखौ। थसेल' गं थानाय बेखौल' नङा आरो गुबुन गुबुन जुनारफोर बेफोरखौ नायलाङो जे जोंनि मिथिंगानि थासारिफ्रा माब्रै नैबेफोरखौ नायलांनानै गावसिनि जायगायाव खोन्थाहैयो बा गोबां बिदिनो आथिखालावहाय भिडिअ बानायग्रा टुरिस्टफ्रा जों नुनो मोननो हायो। गोबां बिदिनो टुरिस्ट भिदिअ हगारनायखौ जों नुनो मोननो हायो जे बिसोरो बिसोरनि बे भिडिअ हगारनायफोरजोंबो गोबां सुबुंफोरानो मोनथिनानै जोंनि बे हाग्रामायावहाय गोबां बिदिनो जुनारफोरखौ नायफैनायखौ नुनो मोनो आरोखि नङा होनब्ला?
औ नोंगौ।
आरो बिदिनो जोंहा गिबिसिन भा रतनि मादावनो थाव मोननाय जायगाया जोंनि जायगायावनो आरो आसामावनो। जे जोंहा दिगबय नैबे जायगायावहाय जों मोननो हायो। गिबिसिन थाव मोनदो आरोखि जे जोङो थाव दिहुनसिन थाव दिहुननाय बा जोंनि भारत हादरनि मादावनो जोंनि बे दिगबय आसामावहाय जों मोनदों आरोखि गिबिसिन थाव दिहुनन्नाय नैबे जायगायावहाय बिनि थाखायबो मुंदांखा आरो जोंहा आसामाव जोंहा सम्पदफ्रा जोबनो थाङा आ जे गोबां बिदिनो सम्पद दङ जोंहा जे गुबुननिफ्राय लानो दरखार गैया। जोंनि बिमा आसाम हादरनि अननायावनो जोंहा बेफोरबायदि गोबां सम्पदफोरखौ मोननो हादों आरोखि।
औ नंगौ।
औ। जोंहा जे गोबां गोग्गाथाव बाथ्रा दे जों जोंहा जे जोंनिया सम्पदफ्रा बिमा असमा जोंखौहाय गोबां बिदिनो जोंनि थाखाय सम्पदफोर होखादों बा जोङो बेफोरनिफ्रा बेफोरनि थाखाय जोंहा गुबुननिफ्राय आखाइ हमनानै बिनो दरखार जायाखै नङा होमब्ला
उम नोंगौ
आरो बिनि उनावहाय जोंहा इन्दि खुन्दुं जे जोंहा एम्फौ फिथोबनिफ्राय दिहुनो जे लाथा एम्फौनिफ्राय एमफौ लाथा एम्फौनि फिथोबनिफ्राय दिहुनो नैबेनि थाखायबो गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन ओ गानग्रा जोमग्राफोर दिहुननायखौ जों नुनो आ मोनो आरोखि इन्दि खुन्दुंनिफ्राय नङा होनब्ला
औ नोंगौ
उम जे जोंहा खोनानो मोनो गरम बोथोरावहाय थान्दा दोनो जोंनि मोदोमफोरखौहाय आरो गोजां बोथोरावहाय गरम दोनो बे ओरैबायदि आरोखि बे इन्दि खुन्दुंआ ओरैबायदि मोजां जे जोंहा गरम बोथोर जाब्ला गुसु दोनो जोंनि देहा मोदोमफोरखौहाय आरो गोजां बोथोर फैयोब्ला गरम दोनो बेफोरनि थाखाय मोजां आरो नैबे इन्दि खुन्दुङा
औ
आरो जोबोर बेसेन गोसा होननानै जों मोनथियो
उम नोंगौ
बेखायनो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन गाबनि इन्दि खुन्दुंजोंहाय दानाय जि जोम जों आथिखालावहाय नुनो मोनसै आरोखि
ओम
आरो बिदिनो जोंहा गुबुन गुबुन सम्फदफोर दंबावो बेफोरनि थाखाय गोबां मुंदांखा आरोखि जोंना आसामा जों होनानै बेफोरबायदि सम्पदखौ जों फोजोबनो हाया नङा होनब्ला?
औ नोंगौ
औ जोंहा जे जोंहा बिमा असम आइआ जोंखौ गोबां बिदिनो जोंनि सम्पदजों बुंफबनानै होनाय जोंहा गोबां बिदिनो गोजोन खुसियै संसार जालांनायखौ नुनो मोनदों जोंनि असम हादरनि सिङाव थानाय गोबां जन'जातिफोर दङ बिसोरो गोबां बिदिनो जन खुसि खुसियै रायजो जालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि आरो नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो नामा
औ नोंगौ नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों बेफोरो थारैनो नोंगौ आरो नों थांनिफ्राय बेफोरबायदि आसामनि बागै बा आसामनि सम्फद बा आसामाव मा मा मुवा बेसाद मोननाय जायो बेफोरनि बागै खोनानानै मोजां मोनदों। नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि औ आसामावहाय बेफोरबायदिनो आसामखौ ओथ गार्डेन अफ टि होननानै मोनथियो।
औ।
औ बेफोरो थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव नङा होमबा नोंथां? जेरै आसामा बेफोरबायदिनो प्रदिउस खालामनानै बा दिहुनथाइ दिहुन्नानै जों गुबुन हादराव बा ओ जोङो गावबागाव हादराव बेफोरबायदिनो दिहुनथाइ दिहुननानै माने सायाव सोनारा लाबा जोङो गावबा गावनि माने रांखान्थियारि बिथिङाव बा राजखान थायारि बिथिङाव बेफोरबायदि दावगालांनायखौ जोङो प्रदिउस खालामनानै बा दिहुनथाइ दिहुननानै दावगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ
औ सम्पद होनोब्लाथ' जों गुबुन गुबुन बिथिङाव मोननो थाङो जेरैहाय मिथिंगायारि सम्फद मानसिनि बानायनाय बा मानसिनि ओ सम्फद बेफोरखौ जों मिथियो। औ दै सम्पद बार सम्फद बेफोरखौ जों मोनथियो बेफोरबायदिनो गुबुन-गुबुन बिथिङाव गुबुन-गुबुन बेफोरबायदि सम्पदखौ जों बाहायनानै, बा मोननानै जोङो ओ बेफोरबायदिनो रांखान्थियारि बि थिङाव दावबायलांनायखौ बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायनानै बेफोरबायदिनो दावगाबोनायखौ जों नुगासिनो दं।
औ।
औ बेफोरो जोंनि माने थांना थानायाव जोबोद गोनांथि जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जा गासैफोरखौबो जानाय लोंनाय एबा थानाय मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै जोङो ओ सोलिबोगासिनो दं आरो सोलिलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। इयुनावबो बे फोरबायदिनो जों माने ओ मिथिंगानि एबा मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो जानाय लोंनाय थानाय बा जोङो बेफोरबायदिनो मानसिया मिथिंगानिफ्राय मोननायफोर खौ बा आबाद बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङावहाय आबाद मावनानै जोङो फसल खालामनाय बा दिहुननाय
बेफोरखौ जों नुनानै माने रांखान्थियारि बिथिङाव दावगायनायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोर ओ थारैनो गोग्गाथाव नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ जेरै जोङो माइ आबादखौ मावो जों माइआ बोरै दंब्लाथ' जोङो गोदो जानो हागौ बे बो मोनसे मिथिंगानिफ्राय मोननायमोन जायखौ जोङो बुथुमनानै बेफोरबायदि खालामनानै बा जाबोनानै बेफोरखौ जोङो दासिमबो आबाद मावबोगासिनो दं।
औ आ रो दै सम्पद होनोब्लाथ' दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा थांना थानाय बिथिङावहाय? जायखौ जोङो माने थांनानै थाया जोंनि मोदोमावहाय बेफोरबायदिनो स्निजि जौखोन्दो बा उम बिनिफ्राय बांसिन जोंनि मोदोमावहाय बेफोरबायदिनो दैया जमा जानानै बा सिथर जानानै थायो। जायखौ जोङो दै लोङागारासिम जों माने जोंनि जिउआवहाय थांना थानायांनायखौ जों नुनो मोना नङा होमबा नों थां? जोंनि था खाय जोबोद गोनांथि आरो बे दैया। बिनि थाखायनो दै सम्पदफोरखौबो जोङो माने बुथुमनानै बा जोंनि नांगौ बायदियै जों बाहायोब्ला मोजां आरो। औ बेफोरबायदिनो ओ सम्पदआथ' गोबां दङ, जेरै मानसिया ओ दिहुनथाइ दिहुनन्नानै बा बेफोरबायदिनो प्रदिउस खालामनानै दिहुनथाइ दिहुननानै जोङो सोलिबोगासिनो दं। आरो दावगाबोनायखौ जों नुगासिनो दं। जेरै जोङो ओ मानसिया दिहुननाय सम्फद होनोब्लाथ' जों बेफोरबायदिनो खारखाना बा फेक्ट'रि आरो बेफोरबायदिनो हान्था मेला बिथिङाव जों दावगालांनाय एबा जोंनि समखौ रैखा खालामनाय मदद खालामनाय बे बेखौ जों नुगासिनो दङ आरो, जेरै बुं नोथाङोब्ला जोङो दाथ' आबाद मावनाय समावबो ओ मोसौखौ बाहायनायखौ नुनो मोनला जोङो नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि एबा मेसिन ट्रेक्टरफोर बाहायनानै जों आबाद मावनायखौ बा जोंनि समखौ रैखा जानाय बा जोंनि खामानिफोरखौ गोरलै गुरै राहायै मावलांनो हानाय बायदि बेफोरबायदिनो सुबुं माहारिया ओ गावनि रोंगौथि एबा गुबुन गुबुन रोखोमावहाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ सम्पत होनब्लाथ' जों बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि आसामावहाय बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जिब जुनार मोननो थाङो बेफोरनिबो थाखाय जोंनि आसामा मुंदांखा नङा होमबा
औ
जेरै नोंथाङा बुंदों थसे गंथालाय गान्दा बिनि थाखाय जोंनि आसामा जोबोद मुंदांखा आरो
औ
औ दे नोंथां होमबा जोंनि समाबोथ' जाबाय रायलायनायनि आरो बुंनो थाङोब्ला गोबां दं नङा होमबा नोंथां औ न नाथाय बेफोरबायदियैनो जोंहा जा एसे एनै सावरायनो मोनबाय नोंथांजों बा नों ननि रोंगौथिखौ नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय इयुनावबो जों बेफोरबायदिनो रायलायगोन नोंथां
औ
एसेयावनो दोन्थ'नोसै ना
औ दे अब्ला नोंथां जोंहा समावबो जाबाय नालाय
औ
औ
गोजोननाय थाबाय दे नों
गो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो दे हब्लाना नोंथां नोंथांनिसिम बेफोरबायदि खोथाखौ सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दे अब्ला नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ बिगाथाम